गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय थाबाय नोंथांनिसिम
औ-औ नोंथांनिसिमबो
औ नोंथां नोंथाङा दा आंनो बिबारनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ थारैनो ओ बिबार बिबाराथ' जोङो गोबां रोखोमनि मोननो हायो जेरैहाय जोंहा बायदि बिफां लाइफांखौनो जोंहा बिबार बारनाय नुनो मोनो नङा होमबा
औ नंगौ
औ-औ फांसे बिफाङाहाय फिथाइ थायनो खा थाखाय एबा फिथाइ सोरजिहोनो थाखाय गिबियावनो बिबार बारनाय नुनो मोनो जोङो नङा होमबा बिबार बारग्रोनांगौ जायो औ बेनि उनावसो जोंहा फिथाइ सोमजिनो हायो थिग बेबादिनो जोंहा जों नुनो मोनो जोंनि ओनसोल गामि गफाफोरावहाय बायदि दंफां लाइफां फोरानो जों हा बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय बिदिन्थि महरै थाइजौ थाइजौ दं बिफाङा जोंहा दैज्लां बोथोराव बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो बिबार बारनानै जोंहा फिथाइ थायनायखौ जों नुनो मोनो नङासै होनबा औ थिग बेबादिनो खान्थालाबो जोंहा मुसियो जाय खौ जों बुङो बिबार बारनाय बिबार बारनायखौ जों खान्थाल मुसिनाय होननानै बुङो बे बादिनो थिग बेबादिनो जों हा खान्थालखौबो नुनो थाङो बैग्रि बिबार बारनाय नुनो मोनो बेथिंजाय जोंहा बायदि रोखोमनि जोंहा बिबार बारनाय नुनो मोनो गासै दंफां लाइफांखौनो जोंनि मिथिंगायाव थानाय गासै दंफां लाइफांखौनो दा थिग बे रोखोमैनो जोंहा दंफां लाइफांनि बिबारफोराबो जोंहा बोथोर लानानै बोथोर बिबार बारो नङासै होमबा
औ नंगौ
औ-औ थिग गावब गाव गावबा गाव सम बायदियै बारो बिसोरहाबो थि
औ
बे रोखोमैनो जोंहा बिबारनिफ्राय जानेखि बे फिथाइ सोमजिगोन फिथाइ सोमजिनानैनो जोंहा बै बेगरनिफ्रायसो बिसोरो जोलै बारायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बिबार बारनानै दान जि फिथाइ लागोन फिथाइनिफ्राय जोंहा बेगर सोमजिगोन बेगरनिफ्राय जोंहा जोलै जोलै सोमजिनायखौ जों नुनो मोनो थिग बेबादिनो गा सै दंफां लाइफांखौनो जोंहा एखे रोखोमैनो जोंहा ओ बिबार बारनाय नुनो मोनो नाथाय खायफाखौ नुवाबो जोङो थिग बायदिनो औ बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो बिबारनि बेलायावनो जोङो जायनोखि जों बाहायनाय बिबार होननानै बुङोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनि बाहायनाय बिबारफोर मोननो थाङो जेरै हाय
औ
ओ गेन्दि बिबार गलाब बिबार बेबायदिनो फामि बिबार अपराजित ता बिबार बेथिंजाय गलाब बिबार टगर बिबार बायदि बायदि रोखोमनि जोङो गोबां दंबावो आं मुंफोरखौ मख'जोबनो हाला नङा होमबा औ बेनि उनाव जोंहा बिबार बिबारखौ जोङो बायदि रोखोमै गायनाय जायो न'खरफोराव न'आव न'नि लांगोनायाव माबा मोन से सोरखारि मावख' माबा मोनसे अफिसफोरनि लांगोनायाव फराय सालिनि लांगोनायाव जोंहा बिबार बागान खालामनानै दोननाय जायो मानो होनोब्ला बिबार बागाननि समायना बे बुहुमाव जेबो गैया नङा होमबा
औ नोंगौ नोंगौ
थिग बा बेबादिनो जोंहा मोनसे न' एबा मोनसे मावखुलि मोनसे मावख' फोरखौ जोंहा समायनासिन खालामनो थाखाय जोङो बिबारनि बागान गायनाय जायो एबा सोरगिदिं गायनानै बिबारखौ दोननाय जायो
औ
थिग बे रोखोमैनो जोंहा बिबारनि बिबारखौ जोङो हानायमानि गायनांगौ मानो होनोब्ला बिबारनिफ्राय जोङो गोबां रोखोमनि हेफाजाब मोननो हायो नांगौ बादियै जोङो खामानि मावनो हायो बिबारखौ लानानै नङा होमबा थिग बेबादिनो बे बेफार फालांगिनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला जोङो बिबारखौ लानानै गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनो हायो हाथाय बाजाराव बिफां बिफां गायनानै बिबारनि बिफां फाननानै जोङो फाननानै रां आरजिनो हायो बायदि बायदि
औ
दा बेनि बेलायावनो जोंहा बिबारफोरखौ बाहायनाय होनोब्ला ओ जानोखि फुजा फोरबो बेफोराव जोङो बिबार नङाबानो जाया हाबाफोरावबो जोंहा बिबार नङाब्लानो जाया जोंहा बायदि रोखोम नि खर्म हाबाफारिफोरावनो जोंहा बिबारखौ गोनांथि जानानै फैयो
औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा जानाखि जोंहा बिबारनि बाहायनाय होनोब्ला बायदि रोख खोमनि थाव साबोन मुलि ओ भिटामिन्सफोर बे बिबारखौ लानानै जोङो बानायनाय जायो नङासै होनबा बेफोरबादिनो जोंहा जोंनि समाज एबा ओनसोलावहाय बायदि रोखोमनि बिबारखौ बाहायनाय नुनो मोनो बे बेफोरनो आंनि बुंनांगौआ ओ जानोखि आंनि बिबारनि बाहायनाय बेफोरखौनो आं बुंलांबाय दा नोंथाङा आंनो एसे बिबारनि बाहायनाय एबा बिबारफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ नों
औ
नोंथां बेफोर गासिबो थार खोथाजोब
औ
दा बिबार होनना बुङोब्लाथ' जों मोनथियो जोंनिया बिफां लाइफाङा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो गास सैबो बिफां लाइफाङानो ओ गावबा गावनि जो रोखोमनि बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना जेब्लानोखि बिलाइ गोरलै खिलिगोन अब्लाबो बिबार बारो बा फिथाइ थायनाय समावबो फिथाइ थायनायनि सिगांनो बिबार बारो आरोना
औ
औ जेरैहाय जोंनिया दङ बेसर बिबार ओ बेनि उनावहाय जायखि जाया जेरै मैगं थाइगंनि जोगोनार बा जायखिजाया फिथाइ थाइनायनि सिगांनो बिबार खौ जों नुनो मोनो आरोना
औ-औ
औ थिग बेबायदिनो जोंनि ओ जानोकि जोंनि बुहुमाव गोबां रोखोमनि बिफां लाइ बिफां दं आरो बै बिफां लाइफांनिनो ओ जा बिबार बैफोर बिबारफोरा समायना रमायना गासैबो माने ओ‌ बिबार बारनायखौ जों नुनो मोनो आरोना
औ-औ
ओ थिग बेबदिनो बिबारनि गाब होनना बुङोब्ला बिबारनि गाबा माने ओ गोबां रोखोमनि जेरैहाय गोज्जा गुफुर गोमो गोथां निला बायदिसिना माने ओ बिबारनि गाबखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ-औ
जेरैहाय जोंनियाव दङो गलाब बिबार गलाब बिबारखौ जोङो ओ माबे माबेयाव बाहायनाय जायो होनना बुङोब्लाथाय गलाब बिबारा जाहैबाय गलाब बिबारजों जोङो थाव दिहुननो हायो आरोना जाय खौ जोङो गलाब जल होनाय मोन से कम्पानि दोङो बा कम्पानिनि मोनसे नाम आरोना बेयो ओ गलाब मेरे बिदि बानायो बै गलाबनि रोसिखौ औ जोङो मोदोमफोराव होयो बा जोङो खर'फोराव खानाय फोराव लायो आरोना नोंथां औ बे माने मोदोमबाय थायो बेनिखायनो जों लायो आरो बिनि जितुनोखि पारफिउमबो दङो थिग बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ आरो।
औ-औ
आरो जोङो बिबार बिबार होनना बुङोब्लाथाय जोङो बिबारनि जोङो मालाबो बानायनाय नुनो मोनो। जाय खौ जायखौ जोङो हाबाफोरावहाय बर खैनाया गानहोनाय हाय बा बरा खैनाखौ गानहोनाय बेबायदिखौ जोङो नुनो मोनो आरोना
मोनो मोनो मोनो
औ बेफोराव बाहायो बिबारखौ बै बिबारनि मालाखौ जोङो गुबैयै जानोखि गेन्दि फुल गेन्दि बिबारनिफ्राय जोङो बानायनाय जायो आरोना औ थिग बेबायदिनो जोङो बिबारनि माला बानायनानै जों बेखौ फालांगिबो बानायनो हायो बा जों फालांगिबो मावनो हायो आरो बिबारनि नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो औ जोङो ओ जानोकि बिबारनि फालांगि मावगिरि बिथांमोना गिबियावनो बिफांफोरखौ बिबारनि फुलिफोरखौ जोङो गायनायखौ जों नुनो मो नों आरो फाराम बानायो आरोना नोंथां बिबारनि बागान बानायो बै बागानाव गोबां रो खोमनि ओ सानथ्राहायि बिबार नु खौ जों नुनो मोनो औ थिग बेबायदिनो जोङो बिबारखौ जोङो ओ बागान बा नानै बेखौ जेब्लानोखि जोङो खानानै बा जोङो बै बिफां फुलिखौ बा जों बिबार फुलिखौ जोङो फानोब्ला हा हाथाइ बाजारावहाय जोंहा माने गोबां मुलाम्फा दं आरो ना बेवहाय जोंहाथ' बेवहाय बांद्राय खरसा गैखाया मानो होनना बुङोब्ला बै बिबारा हारसिङै दै एसे एसे होनानैबो रज'नायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनिया बै बिबारफोरा हाग्राफोरावबो बै गेन्दि फुलनि गेन्दि बिबारनि बागैनो बुंनोसै आङो गिन्दि बिबारनि जिथुनाखि बिबारा जेराव गोलैयो बा जे हा मोजाङाव गोलैब्लाथाय बै बिबारनि जिथुनिखि फिसा अंग'आनो माने बेयो फुलि मोनसे जाबोयो आरो नोंथां औ थिग बेबादिनो जोङो बिबारखौ बागान खालाम हायो आरो बैखौनो माने फालांगि महराव बाहायनो हा हायो आरोना
औ
औ बेनि उनावहाय जोंहा दंबावो जिथुनिखि बेसर बिबार बेसर बिबारनिफ्राय जोङो बेसर बिबारनि ए जानोखि बेसर बिबारनि उनावहाय जोङो जिथुनाखि फिथाइ मोनो बै फिथाइजों जोङो थाव मोननो हायो आरोना औ आरो जिथुनाखि बेसर बिबार बै बेसर बिबारखौ जोङो ओंख्रि संना जानोबो हायो आरो नोंथां औ थिग बेबायदियैनो जोंनिया दंबावो आरो सेवालि बिबार
औ
जायखौ जोङो थाव महरैबो दिहुुननो हायो जाय थावनि मुङानो जाहैबाय जेसमिन होनना बुङो आरोना
नंगौ
औ सेवालि बिबारखौ जोङो थावबो बानायनो हायो आरो बेखौ जोङो जानोबो हायो आरो
हायो
औ बियो बेनि जानोखि टेस्ट बा जे बेनि जानाखि स्वाद बे सुवादा माने गोखा आरोना नोंथां
औ
औ थिग बेबादियैनो जोंहा गोबां रोखोमनि बिबारफोर दङ जेरैहाय बेफोरखौ जानो हायो जेरैहाय बासिगिरि बिबारखौबो जों जानो हायो
औ
औ बायदिसिना रोखोमनि माने बिबारफोरखौ जोङो जानो हायो आरो ना नोंथां
हायो हायो औ
औ जोंहा माने बेफोर खायफा बिबारफोरा जोंनिया मुलि रोखोमाव बाहायजायो बा जोङो थावबो बानायनो हायो गोबां रोखोमनि माने गुबुन गुबुन जायो आरो गुबुन गुबुन बिबारा गुबुन गुबुन गावनि माने मोनसे रोखोम थायोबा जों बाहाय जानाय मोनसे जिथुनाखि बेसाद बा मुवा थायो आरो ना
औ नंगौ
औ थिग बेबादिनो जोंनिया माने बिबार होनना बुङोब्ला जोंनिया जोंनि बुहुमाव गोबां समायना रमायना बिबारखौ जों नुनो मोनो आरो
मोनो मोनो मोनो
औ बेखिनियानो दा नोंथां जोंनिथ' समाबो बांलांबाय
बांबाय औ
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ-औ गोजोना थाबाय दे बिदिब्ला
औ दे